नोंथां हेल' औ खोनादों नोंथां। हेल'
बिदि खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां दे।
बिदिब्ला जोङो दिनै जिहेथु बर'फोरनि जाग्रा आदारनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां बेखौनो सावरायनोसै।
औ जिहेतु बर'फोराथ' गोबां जिहेथु बर'फोरनि गेजेराव गोबां जाग्रा आदारफोर दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दङ।
जिहेथु बर'फोरा ओ गिबियावनो ओंखामखौनो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो ओंखामखौनो जायो आरो ओंखामनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन जाग्रा आदार दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दङ।
जिथु थिग बेबादिनो बर'फोरनि जाग्रा आदार नि फारिलाइयाव मा मा थानो हागौ नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ बेबायदिनो बर'फोरनि ओ बर'फोराथ' गाहाय ओंखामखौनो गावसोरनि जाग्रा आदार महरै बाहायबोदों गोदोनिफ्रायनो बेजों लोगोसेनो ओ जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेदो ओंखामजों जाफानो लोगोसे बायदिसिना ओंख्रै माने बाहायबोदों बेफोर ओंख्रिफोरनि मादाव जों दा बर'फोरनि गुबै ओंख्रि होननानै जों अनला ओंख्रिखो साननानै लानाय जायो।
औ नोंथां अनला ओंख्रिखौ मा माजों जानाय जायो आरो मा माजों अनला ओंख्रिया साबसिन एबा हामसिन एबा गोथावसिन जायो।
बेनोथ' जों नोंथां अनला ओंख्रिखौ गुबैयै जोङो दाउ बेदर न'नि दाउजों संनाय जायो। बेजों लोगोसेनो फारौ आरो बायदिसिना मैगंजोंबो गोथ जायो आरो ना। ओमफ्राय औ नोंथां।
खौ मा मैगंजों जायोब्ला बांसिन मोजां जायो?
मैगं होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रिजों मेवाया साबसिन जायो नोंथां। औ औवा मेवायनो नोंथां
औवा मेवाइ गासै औवानि औवा मेवाइखौनो जायोना माबेबा मोनसेल' औवानि औवा मेवाइखौ जायो?
बेबायदिथ' जोंनिथिं जों गुबैयै औवा बुरखानि बेवायखौ जानाय बांसिन नुनो मोनो।
औ बै गिदिर गिदिर औवानि मेवाइखौ ना नोंथां।
औ नोंथां औवा बै गिदिरा बेनिखौ
फिसानि औवा मेवाइखौथ' जानाय जाया नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां ओरैनो नुनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बे फिसा औवानि मेवाइखौ आं माने दिनैसिम माने आंनि नोजोराव जानाय नुवाखै आरोना नोंथां।
औ नोंथां जिहेथु जोंनि जायगाथिंबो बेबादि जानाय जाया।
औ।
आरो बेनि अनगायै जोंहा गोबां जाग्रा आदारफोर दंबावो नङा होमबा नोंथां? जितु अमा बेदरजों अनला ओंख्रिया जाजायोना जाजायानो थां
नोंथां आंनि मोनथिनायावथ' बेबायदि दिनैसिम आं अनलाजों अमा बेदरहाय बेबायदि माने जानायखौ मोनाखै नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव जायो नामा?
अमा बेदरजों आंबो मोनजाफेराखै नोंथां जिहेथु अनला होनोबा अनलाजों दाउजों बेबायसानो जानाय जायो। अनलाजों दाउजों माब्लाबा दाउ गैयाब्ला अनलाजों नाजोंबो संनाय जायो।
औ।
बेनि अनगायैबो आरो जों नायनो थाङोब्ला बर'फोरा बै ओंखाम आरो ओंख्रिल' जानानै थायाखै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बर'फोरा माखासे फिथाइ सामथायाइबो जाबोदों गोदोआव नङा होमबा नोंथां गोदो माइ आबाद खालामनो रोङै समावथ' जों फिथाइ सामथायाइखौनो जानानै थांना थायोमोन होननाय जों खोनादों। आरो बाथ्रा बाथ्रा खुगा खुगाबो खोनाबोदों। आरो जायनि जाउनावनो जोङो बै फिथाइ सामथाइखौ जोङो माइनाव होननाबो सानबोदों होननानै बुंनाय खोनायो आरो जायनि थाखाय जोङो बै फिथाइ सामथायाइखौबो जोङो मोनसे जिथु इसोरनिनो दान होननानै जोङो फालिनायबो जायो फिथाइ सामथायाइनि फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
फिथाइ सामथाइजों लोब्बा थानानै लोब्बा गोनां फोरबो जिहेतु जोंहा आमथि फोरबो फालिनाय जायोना नङा होमबा नोंथां?
औ फालियो नोंथां औ।
नोंथाङा बेनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथियो नामा?
बेबायदिथ' नोंथां आमसिसुवानि सोमोन्दै एसेबां मोजाङै आंबो मिथि या
थेवब्लाबो बर'फोरा मा मा फिथाइ सामथाइ जायोमोन बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
बेबायदिनोथ' नोंथां आमथिसुवा बोथोराव जेरै जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बिफां गायबोदों दोरोङारि खान्थि बायदियै बेनि गेजेरावनो जों रैमालि बे फिथाइनि मुंखौ मख'नांगोन लोगोसेनो थाइजौ बेजों लोगोसेनो
लेसु बेखौबो गायबोनाय नुनो मोनदों लोगोसेनो लेथुखौ
आरो खान्थालखौ जायोना जाया नोंथांमोननिथिं?
औ नोंथां बेखौ मख'नो बावबोलांदों खान्थालाबो बेनिनो आमथिसुवा फोरबोनि मोन एसे मख'जाथाव फिथाइ
खान्थालखौ नोंथांमोना बे फिथाइखौ आन्थासो जायोना फिथाइखौ आरो गुबुन गुबुन खालामनानै जाबावो?
ओ सिगां आथिखालावथ' जों खान्थालनि फिथाइ जि मुसि दङ बेखौ जों सबजि मा होनगोन मा होनगोन बेखौ लाब्रा हिसाबै संना जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ नोंथां मैगं हिसाबैबो जानाय जायोना खान्थालखौ? आरो बै खान्थाल मोननानै जे एबा गोथांखौ जाखांनानै जे जोङो बै बेगर ओंखारो नङा होमबा नोंथां बै बेगरखौलाय जायोना जाया नोंथांमोनहा?
औ जायो नोंथां बेखौबो जों जेरै दालिजों खान्थाल बेगरजों मैथा आरो ना बेबायदिबो जों ओंख्रि हिसाबै संनानै जायो आरो नोंथांमोननिथिं जायोना जाया?
जायो नोंथां जिहेथु बै खान्थाल बेगरखौ मा मा खालामनानै जायो नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिं बेबायदिनो सिगाङाव बुंखाबाय ओंख्रि हिसाबै जायो आरो लोगोसे बाथोन हिसाबैबो जानाय जायो
आरो भाजा एवनानै जायोना जाया?
फाजाबो एखनबा एखनबा जायो अब्लाबो बांसिन बाथोन आरो ओंख्रि हिसाबै जानाय नुनो मोनो जोंनि
आरो जोंहा बर'फोरनि जाग्रा आदार होनना बुङोब्ला बर'फोरा फिथाइ सामथ ओंखाम ओं ख्रिल'बो जाबोआखै नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो बर'फोरा माखासे फिथाफोरखौबो सोरजिबोदों सोरजिनानै हारसिं गाव हारसिंनो बानायनाबो जाबोदों अब्ला बै बर'फोरनि फिथाफोराबो मोनसे जाग्रायाव गोलैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
बै बर'फोरनि फिथाफोरा मा मा आरो माबायदि बानायनानै जाबोदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ बेबायदिनो ओ जों फिथाय हिसाबै होनना बुङोब्ला ओ फिथाखौ जों गुबैयै ओ मागो फोरबोआवहाय जानाय जायो। ओ बेबायदिनो जों ओ फिथाखौ मोनो फिथा लावदुम उम फिथा सिथाव आरो थावजों एवनाय फिथा आरो बायदिसिना लारु बेफोरखौ मोननाय जायो।
आरो बै फिथा सौरायखो जायो ना जाया नोंथांमोननिथिं?
औ जायो नोंथां जायो बेखौ जों ओ गुबैयै माइब्रा माइरंजों एवनाय जायो।
बेखौ फिथा सौरायखौ माबादियै ओ बानायनानै जानाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
गिबियावनो जों ओ फिथा सौरायखौ एवनो थाखाय माइब्रा माइरंखौ सुनानै मा दोननाला दोनबोनाय जायो माने रुइजासिम
सानबेसे सोमनाय जायो नोंथां?
आंनि मिथिनायावथ' जों ओ जि दा आथिखालाव नुनो मोनदों ओ बे बखौथ' बेबायदि ओ गोबाव सोमना दोननाय नुनो मोना ओरैनो थाम ब्रै घन ना थाम नै घन्टासो बेबायदि नुनो मोनो
औ बिनिफ्राय सुनानैल' बेखो
सुनानै ओ नोंथां एवनाय जायो।
औ गिबियाव एवग्रोनो गोनां जायो
एवनानै बेबायदिनो औ बेखौ जों माने ओ गिबियाव सबाय आ सिबिं ओ बे माइरंजों लोगोसे एवनानै बेखौ जों मोसौ बैसागु खालि ओ गिबियाव मोसौनियाव सारबोनाय जायो बेनि उनावसो जों मानसिफोरा जायो होननानै मोनथियो आरो नोंथां आंनि मोनथिनायाव।
औ नोंथां आरो जिहेथु जोंहा आरो गोबां फिथा दंबावो नङा होमबा नोंथां?
औ दं नोंथां
नोंथाङा माबे मोनसे बर'नि फिथाखौ बां जानानै बांसिन मोजां मोनो?
ओरैनोथ' जों ओ फिथा लावदुम होनो जायखौ ओ दोआव हमनानै जानाय जायो बेखौनो साबसिन मोनो।
बै फिथा लावदुमखौ नोंथांमोननिथिं जाय माबादि बानायनाय जायो? ओरैनोथ' आं मोनजानायावहाय नालेंखरजों बानायनाय मोनजादों सिबिंजों बानायनाय मोनजादों। अरैहाय आरो बेखौ थरखायावबो बानायनाय मोनजा आरो साइस हिसाबैब्ला आरो जेनेबा आरो बेखौ बै सा रानग्रा बै केटलिनि बै बिखबावबो बानायनाय मोनजादों आरो गिलासावबो बानायनाय मोनजादों। नोंथांमोननिथिं माबायदि बानायनाय जायो?
बुंनो थाङोब्लाथ' आथिखालाव गुबैयै ओ गोदो जेनेबा आइमोन बानायनाय नुदों नुबा बोनाय आबै आबौमोन बानायनाय नुबोनाय समावथ' जों गुबैयै ओ बेखौ हानि जौदु जायखौ बुङो दै लाखिग्रा बेवहाय हमनानै जानाय नुयोमोन। नारेंखलनि थख्राजों नाथाय आथिखालावहाय जों बेखौ ओ टेक्लि जाय दै फुदुंग्रा दै लुग्रा बेवहायबो बानायनायखौ नुनो मोनबोदों। लोगोसेनो आरो बेखौ जों ओ प्रेसार कुकारावहाय गिलासजों बानायनायबो नुनो मोनो आरो आथिखालाव
औ नोंथां जिहेथु जोंहा समाबो जोबना फैबाय नोंथांजों सावरायनानै माखासे बाथ्रा मिथिनो मोननानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों।